औ।
आदसा नोंथां मा खालामदों नोंथाङा?
औ नै उन्दुनो लाहार फाहार
नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां ओमफ्राय?
औ दसे सम फ्रि।
अ आचसा नोंथांङा ‌फ्रिबा आं मोनसे टपिकसो लाना फैदोंमोन।
औ-औ
सुबुंफोरनि गेजेराव सोलिबाय थानाय जेंना जेंसिफोरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो आं नोंथां।
अ जागोन नोंथां।
होम
ओम दा जोंहा सुबुंफोरनि गेजेराव सोलिबाय थानाय जेंना जेंसि होनोब्ला जो मा होनो जोंनि समाज जे मा होनो बे समाज होनोब्ला जोंहा बे समाजाव माने जों सासे सानैल' सुबुं थाया बेवहाय जोंहा गोबां गोबां सुबुं थायो आरो बे गोबां सुबुंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि गोसोनि ब गोबां रोखोमनि सा साननाय हनायनि गेजेरजों माबा साननाय हनायनि गोनां सुबुंफोर थायो माने राव रावहाबो रावजोंबो मिलायलाया।
दा बैफोरनि बिथिङावनो जों नोजोर होनानै नायोब्ला जों नुगोन जे मा होनो खायफाया सोलोंथाइनि गुन गोनां खायफाया सोलोंथाइ गोनां बा खायफाया सोलोंथाइ गैयि बे मोननै बिथिं बिथिंङाव जों नुगोन आरो बे ओम सुबुंफोरखौ दा बेफोरबायदि बिदिनो माने बुजिलायिओ ओ गावजों गाव बुजिलायै। ओ मा होनो सिरि थानायनो रोंङि गावनिखौल' जादों साननाय दा बेफोरो माने बेफोरनि गेजेराव सोमजियो आरो ना गावजों गावनि गे जेराव दा बेफोरो सो सोमजियोब्लानो जोंहा दावराव दावसि सोमजियो। नोंबो जेना आंबो जेना बेबायदि सोमजिबाय थायोब्ला जेनेबा दावराव दावसिया जायोबा सोमजियो होननानै आं सानो आरोना। बा जों नुबायबो थाखादों। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा जोंनि जि मा होनो? ओ जोंनि बे मा मुगु मुलुगाव बा मुगायाव ओ सुबुंफोरनि माखासे जेंनाफोर दावराव दावसि जानायफोरा ओ गावसोरनि इ न' गावबा गावनि न'खर न'खरबो जादों। ओ गुबुन न'खजों गुबुन न'खरजोंबो जानायखौबो जों नुयो। मानो होनोब्ला जोंहा‌ उम सिमानि दावराव हा सिमानि दावराव जायो। हाय मालाबा समाव। मालाबा मालाबा समाव बिदिनो दाउ, अमानि सायाव लानानै दावराव जायो।
औ
माने समाजनि दावराव होनोब्ला बेवहाय ओ मा होनो? मोनसेल' रोखोमनि थाया। गोबां रोखोमनि थायो। खायफाबा जागोन गुबुनजों खायफाबा जागोन गावनि बिमा बिफाजों। खायफाबा जागोन गावनि अरसे बिदा, फंबबायनि गेजेरावनो गोबां रोखोमनि दावराव जानो हागौ। मा होनो गावजों गाव बुजिलायैनि जाउनावनो बेफोर माने दावराव दावसिया सोमजियो। गोदोथ' जोंहा मा होनो ओ सोलोंथाइ गैयैनि जाउनाव माने गोदोनि सुबुंफोरा माने बांसिनानो मा होनो ओ जुमाय बा निसा सा बुस्थु लाना फैनानै न'आव बिसि फिसायजों दावराव जाबाय थानायखौ जों नुयोमोन। गोदोनि समाव बुलाय सोलाय दा बेफोरबायदिया एसे सोलायनानै ओ एसे सोलायबोबाय दानि समाव माने बेफोरबायदि निसा मुवा मोननानै ओ गावनि न'आवनो बिसि फिसाजों दावराव दावसि जानायाव माने एसे खमायबाय आरोना नोंथां।
ओ ओ
औ थेवब्लाबो माने दासिमावबो दङ। दावराव दावसिया मा होन मानो होनोबा समाजाव दावराव दावसिया माने जोबनानै थांखायानोखा।
उम
औ दा बेफोरनि बिथिङावनो आं दहाय बुंलानाय बायदिनो जेन'बा सोरनिबा न'खरनि ओ मा होनो सिमानि दावराव जानाय। दा बे सिमानि दावरावावनो जेन'बा सासे गुबुन सासेनि सिमाखौ सेग्लाबनो नागिरनाय। बैफोरनि बिथिङावबो दावराव जायो माने बुजिलायैनि खारनाव। मानो होनोबा बैफोरो जायहा सोलोंथाइ गैया सोलोंथाइनि गियान गैया बेफोरनो माने बेफोरनि बिथिङाव ओ दावराव खालामनो नागिरो।
उम
सोरबाया सोरनिबा ओ बिसिखौ मोजां मोननानै लाना खारनाय। दा बेफोराव दावराव जानाय
उम
उम दा मा होनो? बेफोरनो सोलिबाय थानायखौथ' आं बेफोरखौनो नुयो नुनायालाय उम।
उम
आरो बिदिनो जोंहा दंबावो। मैगं थाइगं गायनायनि बिथिङावबो दा दाव, अमा, बोरमा थांनाय मानाय बेफोरनि बिथिङावबो दावराव जानाय औ दा नोंथाङाबो फंनैसो मिथिगौब्ला फोरमायना होनो हागोन नामा?
बुंलांगोन नोंथां बिदिब्ला आं ओ बे हाबाफारिनि सायाव आं मोननैसो बाथ्राफोर नोंथांनो खिन्थाहरनि नोंथां।
औ
जोङो बिदिनो गामि एरियाफोरावथ' जोङो फ्राय बिदिनो नुनो मोनो जे ओ औ लेखा फरायै सुबुंफोरखौ जोङो बिदिनो फ्राय बांसिन नांलाय खमलायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां।
उम
ओं जोङो गामि एरियायाव नायोब्ला बिदिनो गोबां सुबुंफोरखौ जोङो नुनो मोनो जे खोमसि फोथायनायनि सायावबो बिदिनो नांज्लाय खमस्लाय बेफोरखौ लानानैनो बिराद नांज्लाय खमज्लायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओं आरो जाय सुबुंफोरा लेखा फराफोर रोङा बिसोर सुबुं फोर बांसिन बेफोरबायदि नांज्लाय खमज्लायावहाय मुखुब जायो आरो। ओं जो नों थां बुंलांनाय बिदिनो गोबां बिदिनो जोङो बिदिनो बेफोरबायदि नांज्लाय खमज्लायफोरखौ जोङो होबथानो हानो हा-हा खायानो आरोना नोंथां। औ ओ जोङो बिदिनो माबा मा गारि मथर फोरनिफ्रायबो लानानै बा बिदिनो जिब जुनारफोरनिफ्राय लानानै बिदिनो गोबां नांज्लाय खम ज्लाय फोरखौनि गेजेर बेफोरनि गेजेराव गोबां नांज्लाय खमफ्लायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो नों थां खोनादों ना नोंथां?
औ बिदिनो जोङो बिदिनो लामा ससे ओंखारोब्ला बिदिनो जोङो लामा ससे ओंखारोब्ला बिदिनो जोङो गारिफोर लानानै ओंखारोब्ला गुबुन सासेया सौदाव फैनाय बेफोरनि गेजेरावबो गोबां नांज्लाय खमज्लायफोरखौ जोङो नुनो मोनो नंगोना नङा नोंथां? हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
ओ बिदिनो गोबां नांस्लाय खमलायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरो औ आरो जोङो बिदिनो दायोथ' जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बिदिनो नांज्लाय खमलायखौ दा सिमबो जोङो नुनो मोनदों आरो। बे नोंथाङाथ' नोंथाङाथ' दा फ्राय खोथाफोरखौनो बुंलांजोबखाबाय जों बिदिनो जोंनि हाफोरखौ बिदिनो सुनायफोरावबो बिदिनो गोबां नांज्लाय खमस्लायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। बा जोंनि न' खाथियाव थानाय बिदिनो सोरबाफोर बिदिनो एरला एर खोग्लैहायफोरावबो जोङो बिदिनो गोबां बाथ्राफोरनि सायाव लानानै गोबां नांज्लायनायफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो जोङो फ्राय औ आरो जोङो बिदिनो आदबनि बुंलनाय बिदिनो बिदिनो लामा ससे ओंखार खारनायाव जोङो गारि मथर लाना थाङोब्ला गुबुन सासे सुबुं बुङाह सौदाव फैयोब्ला बेफोरनि सायावबो गोबां नांज्लाय खमस्लायखौ लानानै फैयो आरो आरो जों ङो बांसिन नुनो मोनो थाखा फैसानि सायावबो बिदिनो गोबां सुबुंफोरा बिदिनो नांज्लाय खमज्लायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां औ आरो बिदिनो थाखा फैसानि सायाव बुथारलायनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आंनि साननाया फै आरो ना नोंथां।
नोंगौ नोंगौ
औ आरो जोङो बेफोरखौ आंनि साननाय मानानि जों बेफोरखौ नुनोबो मोनखायो नंगौना नंङा नोंथां थाखा औ बिदिनो थाखा फैसानि सायाव बिदिनो गोबां सुबुंफोरा नांलायो जे सासे थिखागारा बिदिनो खामानि सु बुंफोरखौ खामानि मावहोनानै जे गावसोरनि मोननाय बिथन बिथथन बा बिदिनो फैसाफोरखौ सम बायदि होआ बा होआलासिनो थायो बेफोरनि सायावबो गोबां बिदिनो नांज्लाय खमज्लाय जानायखौ जोङो नुनो मोनो। उ आरो जोङो फ्राय बिदिनो न'खरनि सायावबो जोङो बिदिनो गोबां दहाय नोंथां बुंनानै बायदिनो बिदिनो न'खरनि सायावबो बिदिनो बिदा-फंबायनि गेजेरावबो बिराद बिदिनो नांज्लाय खमज्लायफोर खौ जोङो नुनो मोनो हानि सायावहाय नंगौना नङा नोंथां? हेल' नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा ओ गा-गामि ओनसोलावहाय जोङो बिखौ फ्राय बांसिन नुनो मोनो आरो न'खर जों न' न' बिदा-फंबायनि गेजेराव नांज्लाय खमज्लायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो
गावजों गाव
औ बिदिनो हानि सायावहाय बिदिनो नांज्लाय खमज्लायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदा-फंबायनि गेजेरावहाय आरो बिदिनो जोङो दहाय नोंथां बुंलांनाय बादिनो बिनो बिमा-बिफानि गेजेरावबो बिदिनो गोबां नांज्लाय गंज्लायखौ जों नुनो मोनो। आरो जोंना दायो औ आरो जोंना दानि मुगायावाहायो इन्टारनेटनि मुगा इन्टारनेटनि मुगायाव बिदिनो गोबां सुबुंफोरा बिदिनो दहाय नोंथां बुंनानै बिदिनो बिदिनो गोबां ओ जोंखारलायनाय बा खारलायनायखौ जोङो गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ गुबुन हा-हारिजों सुबुं जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरखौ खारलायनायखौ नुयो आरो बेफोरनि गेजेराव गोबां बिदिनो सावरायलायनाय जायोबा नांज्लाय खमज्लायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
नोंगौ नंगौ नंगौ
औ बेफोरनि सायावनो गोबां नांज्लाय खमज्लायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरो जोङो बेफोरखौ ल' नङा बिदिनो गोबां बाथ्राफोरनि सायावबो ओ बिदिनो सुबुंफोरखौ नांज्लाय खमज्लाय खौ नुनो मोनो जे ओ आथिखालनि जुगाव बिदिनो गोबां उन्दै गेदेर गासैखौबो गोसो थोलायनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो बेफोरनि सायावबो जे बिमा-बिफाया हेंथा होलायनायबा बेफोरनि सायावह नांज्लेमफ्लेावबो नुनो मोन ओ बेफोरखौ जोङो खोनानो मोनो नुनो मोनो आरो नोंथां। औ आरो बिदिनो जोङो फ्राय बांसिन थाखा फैसानि मामलाफोरावबो जोङो बिदिनो गोबां नांज्लाय खमजलायफोर खौ जोङो नुनो मोनो बा बुथारलायनानै बिदिनो गोबां थाखाफोर जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। नोगोना नङा नोंथां
हेल'
आरो जों बिदिनो लामा सामानिबो लानानै जोङो बिदिनो गोबां ओ दावराव दावसिफोरखौबो जानायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां। खोना खोनानोानो नोथां
खोनादों नोंथां खोनादों
नोंथां आदसा बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो संसारनि बाथ्राफोरखौ जोङो रायजायनानै जों फोजोबनो हाया नंगौना नंङा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
जोङो बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो दसे सम ला जाय्लायनानै बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो फोजोबनो हाया आरो ना नोंथां। दा नोंथांजों आं दसे सम लाजिलायनानै नोंथाङा जेबायदि बुंलांबाय बेफोरखौ आङो जोबोर मोजां खोनासंनानै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो ना नोंथां। औ दे इदिब्ला नोंथां।